खालामदो खोनादोना खोनायाखै? नेट नेट नाङाहाइ बेयाव।
खोनाथारै
एसे एसे थांबाव नोङो ऐखै। ओ इयाव नेट नाङा।
ओम
मा होनदों?
मा खालादों?
खोनायाखै आङो।
ओम
ओ माबासो मा होनो गोगखा बाथोन ओमफाय दालि ओंख्रि। नोंसालाय?
ए। ओ आलु बाथो ओमफाय दालि।
ए ए ओमफ्राय गाबोन अब्बाफोर बेरायनो थांनो नामा?
ए। बेरायनो थांनो सानदोंमोनहाय ओं। नों थांनो हागोन नामा आंजों। ओ गाबोन ओंखारलांसै बिदिबा ना।
एसे लोगो लानो हागोन नामा नों सानैसो।
थ' लोगो लिंजागौमोन थांगोना थाङासो। लेंनोलाय हागोन ओमफाय थांगोना थांआसो। उम। बेसो जाबायदा खोथाया।
बेनोथ' जादों दा। ओम।
ओम।
ओमफाय सोर सोर दं न'वावलाय।
न'आव जोंहा गासिबो दंजोबो।
ए।